हेलौ खो नोंथां
खोनादों ना?
औ ओं खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो दङ
दाथन ओरैनो जिरायनानै दङ नोंथाङालाय
अ नै नोंथां‌ आंबो ओह दाथ मोनाबिलि सम ओरैनो जिरनानै दंथयो जानायनि ओ मोनजाथवाखैबो जा मोनानि जामुंबो लाहार फाहारसो बानायगासिनो दङ नालाय
अह आतसा
खोनादोंना नोंथां? औ नोंथाङालाय मोनानि जामुं जाखांबायमोन नामा?
जाथवाखै दायो बानायगासिनो दङ
अ अ अ अह दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला मोनसे आयदानि सायाव जों फंनैसो सावरायनि
अ आदसा जागोन दे
औ दा नोंथां जोंहा ओ गोदोनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय मोनथिखानाय जोंहा आबाद जाय आबादनि सायाव जोंहा माहा सुबुंफोरा सोनारनानैनो गोदोनिफ्रायनो नखर दाबोनाय खो जों नुनो मोनदों आरो बे आबाद मावनायनि आदब खायदाफोर जों गोबां जायगायावनो ओ माने गुबुन गुबुन रोखोमै जोङो आदब खायदाजों मावनायखौ जों नुदो मोनो आरो दा बिफोर बादिनो नोंथाङाबो नों नोंथांनि नोजोराव आबादनि आबाद मावनायनि माखासे आदब खायदा फोर बा आबादखौ माबायदि बोथोराव माबोरै मावनाय जायो आरो सुबुंफोरा आबादनि सायाव माबोरै सोनाबनानै थायो बेफोरनि सायावनो बैफोरखौ नोजोर होजोबनानै नोंथाङा फंनैसो जाखिनि मोनदांथि दङ बेखौ फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथां।
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
जागोन दे नोंथां जोंनियावथ' बर' हिसाबै बर'आथ' आबाद मावनानै रायजा-रायजो जाबोगासिनो दं गोदो गोदायनिफ्रायनो। बर'आ गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो जे रै मेसेङावबो मावनाय जायो दैज्लाङावबो मावनाय जायो दैज्लाङाव जेरै माइ गायो बहल फोर गायो।
औ
मेसेङाव जेरै कफि लाइ-लाफा बिदि गायनाय जायो आरो जेरै दैज्ला दैज्लाङाव दाथन माइनिज माइनि आबाद मावगासिनो दङ।
औ
ओ बिदिनो सो-सोरबा अनेक रोखोमनि माइ गायनाय जायो। ओ जेरै जोसा माइब्रा परिमल रनजित बायदि बायदि रोखोमनि आरोना।
नंगौ नोंथां।
औ।
ओमफ्राय दा नोंथां ओ दा ओ जदि दाथ' नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै ओ फंनैसो बुं बारु दा बे आबाद मावनायानो जोहा गोदोनि समाव गोबां रोखोमै ओ जों ना हरनो थाङोबा गोबाङैनो आलदामोन। दा फैयै फैयै जोंहा गोनो खोआरि आदबजों आबाद मावनायखौ जों नुनोसै नुनायखौ मोनसै दा बै बेफोरनि सायाव नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
हागोन । गोदोनि दिनावथ'न जोंनि बर'फोरा मोसौजों हालेवनाय जायो। दानि जुगाव टन मोसौखौबो हालौवनाय खम नुसै फ्रायानो माने हा नाय जाला दानि गोनोखोआरि मुगायाव ट्रेक्टरजों हालवनाय जा जायो। बिदिनो आरो दानिजु दानि जुगावथ' ओम हेल' खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों
ओ दानि जुगावथ' फ्राय सुबुंफ्रानो हालोवनोबो रोंला
नंगौ। हेल' खोनादों ना नोंथां?
ओं दासो दासो खोनादों।
ए निथ
हेलौ नेटआ एसे प्रब्लेम जादों ओं औ
औ दा मोजां खोनाबाय नोंथां
ओ उम फ्राय नोंथां नोंथां नोंथांनिखौबो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? नि जायगायाव माबायदि रोखोमनि आबादफोरखौ मावनाय जायो आदब खायदाफोरखौ आबाद मावनायनि आइदब खायदाफोरखौ
हागोन नोंथां हागोन
औ
औ दा बिदिब्ला जोंहा उम आबाद होननानै बुङोब्लाथ बयबो मिथि खायो जों सुबुंफोरा आबादनि आबादनि सायावनो सोनारनानै थाबोनायखौ जों गोदोनिफ्रायनो नुबोगासिनो दङ दासिमबो दा जोंहा आबाद मावनायनि आदब खायदाफोरा माने गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जों बेखौ नुनो मोनो आरो। माने गासिबहाबो एखे नंजोबा दा दा जोङो दैलां बोथोराव माखासे माखा- दहाय नोंथां बुं खानायबादि
नोंथांना नेट नाङासै नामा? हेलौ हेलौ